औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
नि गाहामलाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो खालामनायाथआं दा ओरैनो दंथयो। सानजौफुनि जामुं जाखांनानै
आदसा माथो ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया दिनै दा आलु जहल ओमफाय माबासोमोन मा होनो आलु फाजा।
गोथावआनो नोंथां बिदिब्ला।
औ गोथावानो एसे नोंथाङा माबाफोर खौरां लानानै हरनाय जादोंमोन नामा?
औ नोंथां।
आं नोंथांसिम खौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ फ्रियानोदं मा औ मा फोरबोनि सायाव रायलायनो सा बानाय जागोन।
आं बे मागो फोरबोनि बागैनो सावरायनो सानदों नोंथांजों।
मागो फोरमायनियव ना?
औ मागो फोरबोनि बागै सावरायनो सानदों। माने नोंथांमोननि जाय याव माबायदि मागो फोरबो फालियो। बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों आरो आं नोंथां।
मागोआथ जेनेबा गामि लायै गामि जायो गामि एबा सोरबा जिल्ला लायै जिल्ला आलदा आलदा जायोना नोंथाङाथ मिथिखागौ दा?
औ नोंथा
औ औ बे मागोआ जाहैबाय जोंनिया जाहैबाय जोंना बांद्राय एथ गिदिर खालाम आरोना जोंनि मागोआव जेनेबा ओरैनो मागो होननानै बुङोबाथ जोङो मागो होननानै बुङोबाथ जोङो जेनेबा गायनाय फुनायजों सोमोन्दो था थानाय ना बेबोथ मोनसे। जोंनि बरनिनि फेस्टिभ टिभोल एबा जोंनि आसाम हादरनिनो मोनसे फेस्टिभेला ना।
औ
बेयाव जोङो माग-माग भुदाननि हो मा होनो गिबि सानावबा फालिनाय जायो आरोना।
औ औ
मागनि से-से थारिखआवनो बेयाव जों गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां नालाय जों ओ आ-आबादारिफ्रा जा माइ मायनानै मोननाय एसे एनै माइ मावनानै मोन आबाद मावनानै मोननाय माइ सो माइरं एबा माइफोरखौ मा खालामो। जानो थाखाय जों बे फेस्टिभेलखौ बाहाय फालिनाय जायो आरोना जानो एबा फोरबो फालिनाय जायो जेरै जों सोरबा लारु फिथा सिथाव एनथाब बेफोरबायदिना? गिबियावनो जोङो बेखौ जेनेबा बा जोङो लारु फिथा साव सौरायखौ सावनानै जोङो ओ जेनेबा बाउग्रोनाय जाबाय इसोरनि मुङाव जों बाउग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय बेनि उनाव बाउखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा ओ नखरनि-नखरनि बिदा फंबाय एबा बिमा बिफाजों जोङो मान मान सनमान लाग्रोबाय एबा सनमान लाग्रोबाय गेदेर उन्दैजों खुलुमगोरोनै लाबाय बिनि उनाव जोङो ओ जा जों जोंनि फोरबो बेखौ जोङो फालिबाय आरोना जेनेबा जोंना ओरैनो जानायल जायो आरोना ओरैनो नोंथां जोंनियाव माने बेफोरबायदिखौ बांद्राय एथ गिदिर खालामना जाया ओरैनो नेमनि आन्थाल दा। गोदोनि जों थ गोदोबो जोंना सावनाय जायोमोन माखासे बुस्थुफोरखौ खिन्थु दा एकदम सोलायनानै मोनबाय आरोना जों आंनि मेगनजों नुनायावथ दा ओरैनो जानायल जायो आरो। मोनथिबायना? जोंनिया औ दानिया माने ओरैनो आबादजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय जों बेखौ जानाय जायो। फिथा सौरायाइ एनथाब सोरबा आलासि फैबाय बेनो जाहोरबाय बेबायदियैनो जोंना फालिलांनाय जायो आरोना। ओमफाय नोंथांमोननि थिंलाय माबायदि फालियो? आं एसे मोनथिनो लुबैदों नोंसिनिथिं एसे मोजां औ औ माने औ औ औ औ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो माने जोंनियाव बे मागो बुङोब्ला मागोआ पुस दाननि जोब जोबथा सम- साननिफ्राय जायो आरोना। पुष दाननि जोबथा साननि फ्राय जागायनानै जायो गिबि सानाव जोङो बेखौ मोसौनि मुङाव खालामनाय जायो। बेनि उनाव मानसि आरो खुरमा बाय बाहागि बियालासि बिदिनो गोबां दं सैमा बायदिसिनानिबो गासै जों बेखौ स्नि सानसिम खालामनाय जायो आरो।
अ औ औ
बे मागो बुङोब्लाथाय जोङो माखौ बुजियो जेनेबा मागो समावहाय जोङो बेनि सिगाङावहाय जोङो आबाद मावनानै मोननाय माने माइ माइरं बायदिसिना आरो बे समाव जोंहा जेबो आंखाल गैया।
औ औ
बेनि उनाव जों बे आबाद फोथारनिफ्राय माइ आबाद फोथार थारनिफ्राय गासैबो आबादखौ लाबोखांनायनि उनाव न'आव दोनफैयो बेजों लोगोसे बेखौ जानो थाखाय जों गिबियाव फुजा होग्रोयो। बेनिनो मागोआ मोनसे बाहागो आरोना। मागोआवथाय जोङो मागोनि गिबि सानाव बयबो खौसे जानानै गामिनि बा गामिनि नोङाबाबो जायगानि इसे खाथि खालानि मानसिफोरा जमा जानानै मोनसे बेलांगुर लुयो आरो। बे बिलांगुरखौ औवा आरो जिगाब जों बानायनाय जायो।
औ औ
बेखौ जेनेबा पुष दाननि जोबथा सान आरो मागोनि से थारिख बेनि गेजेराव सावनाय जायो। फुंबिलि हमना ला थाम बाजिसोआव थाम बाजि ब्रै बाजि बेफोरबायदि सम समाव आरो बेयाव मोनसे फो फोथायनाय दंदि बे भेलांगुरफोरखौ सावनायनि सिगाङाव दि-दुगैनांगौ माने दावखा नुयि समावनो दुगै नांगौ होननानै फोथायनाय दं आरो। गोदोनिफ्रायनो फोथायबोगासिनो जुदि दाउखा नुनाय सम समाव दुगैयोब्ला मानसिया दाउखा बायदि अलसिया जायो होनना फोथायबोयो आरो।
औ औ
बे बेलांगुरखौ सावनायनि सिगां दुगैनानै सावनांगौ माने दाउखा नुनायनि सिगां खोमसियावनो आरो बेनिफ्राय जोंहा फैबाय सौराय फिथा बायदिसिना सावो बे सौराय सावनायखौ जोङो गिबियाव बाउग्रोयो मोसौफोरनावाव सावो सारग्रोयो ननि सोरगिदिं सारना लाग्रोयो बेनि उनाव फिथा बायदिसिनाखौ सोरबा न'खरनि थैनाय मानसिफोरनो बाउग्रोयो आरोना माने मोदायनि मुङाव बावउनाय बे बेफोरबायदि। ओमफ्रायहाय बेनि उनाव जोङो गासिबो जा न'खरनि मानसिफोरा बे बाउखांनायनि उनाव बे फिथा सौराय बायदिसि सिनाखौ जानो हायो।
औ
जे सानसे साननै बिदिनो थाङो दिनफोरा थांबाय थानायनि उनाव जोङो खाथि खालानि बा नखरनि बाय बाहागि खुरमाफोरखौ लेंहरनानैह सा लोंहोनाय फिथा जालायनाय आरो गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय बेफोरखौ जोङो बाहायो नुनो मोनो।
औ औ नुनो मोनो।
औ
नोंथांमोननिखै बे जों दि बुंदों बेलांगुर सावनाय बे बेलांगुर सावनायखौ सावनाय जागोन ना जाया नोंथांमोननिखै?
जोंनिथिं गोदो सावनाय जायोमोन होनदों ओमफ्राय खिन्थु जों उन्दैनिफ्राय नुबोनाया नुबोनाय जायाखै आरोना खिन्थु जोंनाव एथग्राब नो जों आनाव गियान गैया आरोना। खिन्थु दा फ्रायानो संनायानो जाला आरोना बेखौ। नुनोनो मोनला बे बुस औ औ बेफोरबायदि बुस्थुखौ
बेफोरखौ लाखिलांबाय थानो हायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि आरो जोंनि बे माबोरै संसार जाबोनाय बेफोरबो मोनसे जोंजों गोरोबफानानै थालांगोनमोन आरो। माने बेखौ लांफानो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रामोन। जुदि बेफोरबायदि सानफा एफा गोमालांनो हमोबाथाय जोंनि इयुनाव माने इसे खैफोद गोनां जाहैनो हागौ। माने गुबुन हारिया जुद दि लायोब्ला बेयो नोंथांमोननि नङामोन जोंनिसो होना लायोबा बेहायबो जोंहा जोबोद लस बा खहा गोनां।
औ खहायाथ जानायाथ जागासिनो दङ जों मेगनजों नुबोगासिनो दं नालाय। थां जे नोंसोर नोंसिनिथिं जेबायदि फालिदों जोंनिथिं बेबायदि बायदि फालिनाय जायाखै माने। बुंनो थाङोबा ना
औ औ बेनि अनगा नोंथांमोननियाव गुबुन फोरबोफोर जेरैहाय काथि बिहु बुङो जों बर राव खाथि गासा बुङो बे
औ औ औ औ कारतिक गासाखौथ जों फालिनाय जायो जेनेबा माइ मोजां आबाद आबादाव माइ भरा बिदां माबानायनि फिथाइ थायनायनि जों सावनाय जायो होननानै बेखौ आं मिथिनाय जादों आरोना। जेनेबा औ
औ औ जोंनावबो बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां जोंनियाव माबायदि फालियो ना मिथिबायना
औ औ दे बुं
थाइगिर फिथाइखौथ मिथिगौ नोंथाङा
औ औ औ औ थाइगिर फिथाइआव
औ बे थाइगिर फिथाइनि बि खंखौ जोङो खुनानै फोरानना लाना बेहाय बेखौ मोजां साफा खालामनानै बेजों उनावहाय जोङो मोनाबिलि समाव आबाद फोथार ननि सो सोरगिदिं सावनाय जायो आरो नोंथां माने जाहाथे जोंनि आब आबादा मोजां जायो आरो लोगोसे बेखौ फोथायनाय दंदि बेजों लोगोसे जोंहा लोखि फैफायो होननाय
लोखि फैफायो औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां सैथोखौनो बुंदों नों थार बाथ्राखौनो औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो
नि एंगारहायै मोनसे फोरबो
औ औ गोदो गोदायनिफ्राय फ्रारनो सोलिबाय थानाय बे मोनसे फोरबो जाहैबाय जेनेबा जोङो बेखौ बावगो बावगोमानानै एबा गारलांनो नाङा ना नोंथां उम उम जों दा लाखिलांनो हायोबा जों इयुन जोल नि थाखायबो जों बेखौ दोननो हागोन जेनेबा फोरोंलांनो हागोन जों दानिफ्रायनो जों नुलाङोबा एबा सोलोंनानै मोनोबा जों बे जनो थाखाय फोरमायनानै एबा मोनसे मोनसेयै बुंथिनानै होलांनो हागोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदि खालामना दिनथिलांबाय थायोब्लासो इयुन जोलैयाबो जोंनि बे खालामनाय बे फोरबो फालिबोनाय बेफोरखौ खौ नुयोब्ला बिसोर सोलोंना लागोन आरो निस्सय उनावहाय बिसोरबो जोंनि बायदि हाबाखौ मावलांबाय थागोन अब्लाथाय जोंनि जोंनि बे हारियाव बेफोर खामानि बा हाबा फोरबोफोरा थालांबाय थागोन अब्लासो जोङो उनाव बुंना लानो हागोन बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो आजै आजौफोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो होननानै।
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
नोंथाङा
औ मायबाफोर बुंनो नागिरदों नोंथाङा
नोंथाङा बे थ बुंदोंमोन बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनायावथ जेनेबा ओ ओरैनो गथ' गथाय लाफानानै सावनाय जायोना ओरैनो गिदिरफोर सावनाय जायो जेनेबा
बेहाय माने गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिनि जेबो फारागथि गैया आरोना गासैबो खौसेयैनो ज'लोगो नांनानै सावनाय जायो नोंथां औ औ बेलांगुरखौ जोङो अबेबा समाव मोननै मो-मोनथाम गाहाम माने राजा रानि मन्थ्रि बेफोरबायदिनि मुं दोनलायनानै खालामना जायो आरो दाबसे जायगायावनो खाथि खाथि खाथि बेनि उनावहाय बेखौ जोङो लागायो मानो होनोबा बे समाव जोबोर गुसु बो जायो जेब्ला दुगैयो दुगैखांनायनि उनाव जोङो लो खौ अरनांगौ जायो मानो होनोब्ला बे समाव ओरैबायदि गोजां बोथोर आरो गुसु जायो जायनि जाउनाव औ बे बेलांगुराव हांनानै गावखौनो गरम खालामनो हायो आरो
औ औ नंगौ
हायोब्ला नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जायगायाव बेफोर जि गोमालांनो हमनाय खामानि बा बिलांगुर सावनाय हाबा बेखौ नोंथांमोना लाबोफिननो हायोब्ला मोजां जायो इयुनाव जि इयुन जोलैनि सुबुंफोरा नोंथांमोननि बे लाबोफिननाय हाबाखौ नुनानै बिदिनो आवगायलाङोबा खामानि मावलाङो
लाबोफिननो नाजागोन नोंथां नों जे दा बुंबाय बेबायदिनो आंबो इयुनाव लाबोफिननो नाजाथारगोन बे बेलागुर सावनाय आदबखौ जोंनाव गोमालांनो हमनाय आदब जे आदब दङ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौ निस्सय लाबोफिननो नाजागोन आं आं हानायखिनिखौ
औ मोजाङानो जादों नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गो गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे बाथ्राफोरखौ रानलायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोदान बाथ्राफोर बा सोदोबफोरखौ आं बुजिनो मोनबाय
नंगौ नोंथां नोङो जे बाथ्राखौ आं मिथियाखैमोन दा मोनथिबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोन
दे अब्ला लाखिथ'नोसै नोंथां उनाव समफोर मोनोब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा खौ रायलायबावनोसै दे अब्ला लाखि-लाखिथ'बाय उम